बाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गिबि गिबियावनोे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ औ
बे आयदायानो जाबाय मागो बैसागु होनबाय नोंथां औ बैसागु होनब्लाथ' जों मोनथाम रोखोमाव मोननो हायो काति बैसागो मागो बैसागो रंजालि बैसागो। जों बेनिनो मागो बैसागुखौ लागोन नोंथां।
औ औ
औ बे मा मागो बैसागु नोंथाङाबो आंजों हेफाजाब होलायबानो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
ओम। ओ जों मागो बैसागु मागो बैसागु होनोब्ला जोङो ओ इंराजि दाननि जानुवारि बे समाव जों मागो बैसागु होननाय जायो आरो बे औ बे मागो बैसागुआ जाबाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आबै आबौ आजै आजौनिफ्राय सोलिबो थानाय मोनसे फोरबो बे मागो बैसागु औ बे मागो बैसागुआ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों गैया जेराव जों गैयैनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे बोसोरसेयाव खेबसे फैनाय बे बोसोरसेयाव खेबसेयै फालिनाय बे मोनसे फोरबो बर'नि जे फोरबो ओम बे मागो बैसागु औ बे मागो बैसागुनि ओ पुस मांखोनि जोबथि खालार खालिजों मागोनि मागो जास्लाबै एबा गुनि जोबथि खालाराव जोङो जोबथि सानाव ओ जोङो गिबियावनो भेलागुरु सावनाय जायो। जों भेलागुरु सावनो भेलागुरुखौ सावनाय जायो बे भेलागुर बर'आ जों गोदोनिफ्रायनो मिथिबोनाय बायदिब्ला ओ गोदोनिफ्राय मिथिबोनाय बायदिब्ला जों बेखौ राबन राबन सावनाय होननानै राबनखौ जोनेबा जोङो भेलागुरुखौ बेलागुरखौ बानायग्रोनो लानायाव जोङो गिबियावनो जिगाब एबा नाराफोर बुथुमनानै लाग्रान हिलागुरुखौ बानायनाय जायो। बे भेलागुरुखौ औ सावनो थाखाय जोंङो गिबियावनो फुंङावनो सिखारबाय गासैबो बानायना लाना बेखौ सिखारनानै जोंङो सिखारनानै बेखौ मावनो दुगैनो लोबै लोबै बेखौ ओ गिदिं गिदिं बेखौ फाखोबा गिदिंनानै बे जाय भेलागुरखौ जों बानायना लाखानाय भेलागुरुपखौ फाखोबा गिदिंनानै बेखौ सावनाय जायो एबा बेखौ जोङो राबननि राबननि खर'खौ सावना होनाय बिदिहाय होननानै जोंङो फोथाय फोथायो आरो गोदोनिफ्राय बिदिहाय राबननि खर'खौ सावना होनाय बायदि बे भेलागरखौ सावनाय जायो। बेनिफ्राय जोंङो से खालार बेखौ जोंङो मागो बैसागो से मागोनिफ्राय से खालार हमनाय जायो। बेवहाय जों फिथा फिथा देनाय जायो। जों गासैबो ओम औ मागोखौ जों फिथा जानाय ओ फोरबो बायदियै फालियो आरो गासैबो ओ बहाबा गोजानाव न'खरनि मानसिफोरा गोजानाव थांनायब्लाबो बिदि समफोराव मागो फोरबोफोराव गासैखौबो न'आव ज' गथ' ओ उन्दैनिफ्राय लानानै गोदेरसिम गासैखौबो ज' ज' फैनानै गासैबो जमायै ओ खेबसे लोगो हमज्लायनाय बायदियै खामानि मावनो थांनायफ्राब फैनानै जमायै जोंङो फिथा सावराय जालायनाय बिदिखौ नुनो मोननाय जायो। फिथा सावनाय औ से थारिखाव जोंङो बिदिहाय गिबिसिनथाराव गिदिरफोरखौ मान होयो से थारिखखालि जोंङो आफा बोराइ बाथौखौ साथि सावना आफा बोराइ बाथौनियाव साथि सावनानै जों बोर बियो। न'खरा मोजां मोजाङै थांथो जोंनि सुबुंफोरा मोजांङै गुबुन जायगाफोरावबो खामानि मावनो बहाबा थांब्लाबो जायखि जाया खामानिफोराव मावोब्लाबो बेफोरो मोजाङै जाफुंसार जाथो बेखौ लानानै जोंङो मागोनि से थारिगआव आफा इसोरनियाव साथि लगायनानै आर'ज गाबनानै बोर बिनाय जायो। से थारिखआव आरो गोदोरफोरखौ जोंङो से थारिखआव मान होयो गिदिरफोरखौ गामिनि बोराय बुरै आबै आबौ जानाय सोमोन्दो बेफोरखौ जोंङो मान होनायखौ नुनो मोनो। बिदि बेनिफ्राय जोंङो फिथा सावराय देरनायनि बेलायाव फिथा सावरा देनायाव जों फिथाखौ गिबियावनो माइरं माइरंखौ जोंङो ओ माइनिफ्राय दिहुनजानाय जेहर' माइरं बे माइरंखौ जोंङो सोमनानै लानांगौ जायो सोमनानै दोननाय जायो। सानसे सिगां हरफोराव सोमना दोननानै बे रुयोब्ला जोंङो रुइनानै बेखौ दिंखियाव दानि जुगावथ' जोंङो ओ मेसिनफोरावबो देनायखौ नुनो मोनो। नाथाय गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बुंङोब्ला नों दिंखियाव देना लानायखौ नुग्रोनो मोनो। दिंखियाव बे माइ माइरंखौ देनानै गुन्दै खालामग्रोना लायो। बे गुन्दै खालामग्रोना लानायखौ जोंङो लानानै ओम
न'आव लाबोनानै न'आव लाबोनानै बेखौ सालिना लाबाय सालिनानै गुन्दै खालामनानै सालिना लानानै बेखौ जोंङो ओ अरदाबाव एबा सौ इसिं न'आव इसिं न'आव जों बेखौ मोजांङै लाबोनानै साराय जाननानै ओ फिथाफोराथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै एन्थाब थागोन थावनि बिदिहाय लारु बिथाइ फिथा गोबां रोखोमनि फिथा थागोन बेखौ जोङो सावनाय जायो साराय गुदुं खालामनानै थावाव होनानै एन्थाब फिथा थावनि फिथा बुङोब्ला थावनि फिथा थावनि जायखौ जों थावजों बानायनाय जायो बेखौनो थावनि फिथा बुङो। बेनिखायनो जोङो हगुमा फिथा बिदि हगुमा फिथा होनोब्ला जोङो खुरैफोरजों बानायनाय जायो हगमा फैथाफोरा जोंनिया माथाजों जायो माइब्रा बेफोरो थावनि फिथाफ्रा माइब्राजोंसो बानायनाय जायो। माइब्रा होनोबा जोङो ओ आदथा, आदथा माइरं बेखौ जोङो बिदिहाय लाद्दु बानायनानै ओ थावनि ओ थाव होनानै मोजाङै बानायनानै थावनि फिथा बुंनाय जायो। खि जोङो मागो-दमासिफोराव जोङो ओ गोबांथार आलासिफोर-फोरखौबो लिंहरनानै जाहोनाय जायो, बिदिहाय नुनो मोनो। जायो बिदिहायनो गोबां मागो बैसागुआव बिदिहाय गोबांथार सलिनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङाबो मागो-बैसागोनि सायाव फंनैसो फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां ओ मागो-बैसागो थ' बुंलांनाय बायदि बेबायाददिनो बैसागुआ मोनथाम रोखोमनि। नङा होमब्ला?
औ, नोंथां।
औ रंजालि बैसागु, काति बैसागु आरो मागो बैसागु। जोङो रायज्लायदों मागो बैसागु। मागो बैसागु होनोब्ला ओ बर'नि बर'निल' नङा गुबुन हारिखौबो जोङो बे मागो बैसागुखौ जों फालिनाय नुयो। नङा होमब्ला?
औ, नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां।
औ बेबायादनो जों मागो बैसागु होनब्ला ओ बर'आबो फालिनाय मोनसे ओ बोसोराव फैनाय मोनसे फोरबो। नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बे औ मागो बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो नोंथां बुंनाय बायदि जों पुस दाननि ओ जोबनाय, जोबथारनाय खालाराव नङा होमब्ला?
जोबथि खालाराव औ औ नंगौ नोंथां थारैनो औ
औ बेलागुर साव बेलागुरखौ जों बेलागुर सावनो थाखाय जों बानायनोब्ला ओ जोङो बेबायदिनो बेलाेगुर बानायनो थाखाय ओ औवा लानांगोन, औवाखौ जोङो बेबायदिनो गायनानै बेनि गेजेराव जोङो ओ जिगाब एबा नारा बेफोरखौ जोङो सोस' न सोसस होयो आरो ना औ बेबायदिनो जोङो जेब्ला बे ओ बेलागुर बानायनाय जायो अब्ला जोङो बे फुस दाननि जोब थि खालार खालि जोङो बे बेलागुरखौ सावो। नङा होमब्ला?
औ नंगौ
औ नंगौ नोंथां‌ बेबादिनो जोङो जोबथि खालार खालि जोङो ओ बेलागुर सावनायनि उनाव से खालार खालि से खालार खालि जोङो ओ गिबि गिबियावनो ओ जोङो सिखारनायनि उनाव जोङो फुङावनो जोङो ओ बाथौआव साथिल' होयो। नङा होमब्ला नोंथां?
नांगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
औ साथि ल'गायनायाव जोङो आफा बोराइ बाथौनिाव बोर बियो मानो होनब्ला बे बोसोरसेखौ मोजाङै मोजां बारहो‌ हरदो बेबायदि बोर बियो आरो ना नोंथां। बेखौ औ बेजों लोगोसे ओ उन्दैया-उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय बोर सास्रिनाय बेफोरबायदिनो जोङो बेफोर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो ना नोंथां गामि ओनसोलफोराव
नोंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो मागो दमासि होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ मागो दमासियाव जोङो फिथा-सौराय जानाय बेबायदिनो खाना जानाय, बेदर, जौ बेबादि जौफोरखौबो जों लोंनाय खौ नुनो मोनो। नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ
ओ बेबायदिनो जोङो फिथा-सौराय होनोब्ला ओ नोंथां बुंनाय लेखा ओ बेबायदिनो जोङो फिथाखौ जायो जोङो बेबायदिनो एन्थाब फिथा बुगुमा फिथा फिथा थावनि फिथा आरो गोबां रोखोमनि फिथा नङा होमब्ला औ जोङो हमनानै ला जोङो एन्थाब फिथा एबा थावनि फिथा बानायनो थाखाय जों गिबि गिबियावनो माइब्रा माइरं लानांगोन
बे माइब्रा माइरंखौ जोङो औ जोङो देंखि एबा जोङो मिल एबा बा मेसिनाव देनानै जोङो गुन्दै खालामना लानांगोन बेनि उनाव जोङो
बेनि उनाव जोङो ओ एन्था फिथा सावनो थाखाय जोङो सारायखौ गिबियावनो गुदुं खालामना लानांगोन बे सारायाव जोङो बे ओ गुन्दैखौ बेबायदि फुवारना होननानै बेयाव जोङो सि बिसिनि बेबायदिनो मेथाइ गुर बेफोरखौ होनानै जोङो एनथाब फिथाखौ बानायनाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौनि दान बोथा
जोङो जोङो ओ बेबायदिनो थावनि फिथा बानायनोब्ला जोङो गिबि गिबियावनो थावनि फिथा बानायनो थाखाय जोङो माइब्रा माइरंनि गुन्दैखौ लानानै दैजों गलायनानै एसे आथा आथा खालामनांगोन नङा होमब्ला औ बेबायदिनो जोङ आथा आथा खालामनानै एसे दुलुर दुलुर फिसा फिसा बानायनानै जोङो थाव थावाव होना नांगोन न अब्ला जोङो ओ दसे सम बेबायदिनो एरै एरै जोङो एन्थाब फिथाइखौ मोननो हायो आरो ना नोंथां। एन्थाब फिथा जायो औ औ फारसेजों नाय्ला जों बमा फिथा जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना हुगुमा फिथाखौल' जोबोर बेबायदिनो बानायनायखौ नुनो मोनो नंला नोंथां
औ नंथौ नंगौ।
हगुमा फिथा बानायनो थाखाय जोङो माथानि माथा एबा माथा थाम माइनि ओ माथा माइरंनि गुन्दैखौ लानांगोन आरो नोंथाङा औ जाय बेखौ जोङो ओंखाम बानायनाय जायो नङा होनोमब्ला
उम
औ बेबायदिनो जोङो बे माथानि गुन्दैखौ देग्रना लाबाय बेनिफ्राय बे माथा गुन्दैखौ जोङो ओ
मोनसे खुरै एबा जोङो थेथ्ला गिलिफोराव बानायनाय जायो खुरैयाव जोङो फारसेनिफ्राय ओ माथा गुन माइरं गुन्दैखौ होलाय ओमफ्राय बेनि उनाव सिनि होलाय बेबायदिनो सिबिं गुन्दैलाय बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि खालामै खालामै जोङो जोदौआव ओ दै गोदौबाय थानायनि जोदौ सायाव जोङो होनानै बेखौ सावनाय जायो आरो ना दा
औ नोंथां
औ बेजों लोगोसेथ' फिथा जानाय जोंङो मागो होननानै बुङोब्ला फिथा सौराय आखाइ जानायल' नङा बेबायदिनो बेजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय आलासि एबा जों गुबुन गुबुन जायगाफोराव खामानि मावनो थायोब्लाबो जों मागो दमासिफोराव जोंङो गासैबो न'आव ज' फैनानै न' ज' फायनानै जों खाना जानाय बेबायादिनो फिथा सौराय आखायजानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां आरो बेजों लोगोसे खाना जानाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि ओ बर'आथ' गोबाङैनो जोंनो जोंनि बर'फोराथ' गोबाङैनो अमा बेदर जायो नङा होमब्ला नोथां औ बेफोरबायदिनो जोङो गामि ओनसोलफोराव बेबायदिनो अमाफोरखौ बुथारनाय नुयो बेनिफ्रायनो जोंङो अमाफोरखौ बायना लाबोनानै औ अमा बेदर अमा बेदरखौ एवना लानानै बेबायदिनो जोंङो खाना एबा ज' ज'यै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां नोंथां बेबादिनोथ' जोंङो ओ मागो दमासिखौ नोंथांबुंनाय लेखा आरो ओ जों सानैजों रायलायनाय बायदियैनो फालिनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां थारैनो औ औ नोथां ओ जोंनि थिखाना होनाय समावथ' जोंङो मागो फैसागोनि सायाव एसां फोजोब बुंनानै फोजोबनो हा नङा होनब्ला नोंथां ओ बे जिखिनि हायो आंजों नों मिथियि बाथ्राखौ नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो मोनबाय आंनिफ्रायबो नोंथाङा मिथिनो मोनबाय बिनिहायनो जोंङो मागो बैसागोनि सायाव सावरायलायबाय नङा होनबा नोंथां नोंथाङा आंनो बेखिनि हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर। थाबाय नोंथां औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों